हेल' औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां मोजाङैनो खोनादों।
औ। बिदिब्ला नोंथां जों सानैजोंहाय मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो लानि नामा जे। रैबायदि ओ। सावरायजागोन ना नोंथां?
अ सावरायजागोन नोंथां मोजांनि बाथ्रा आंबो मिथिनो मोनगोन ना मिथियि बाथ्राफोरखौ।
जेरैबायदि ओ हाबा होनोब्लाथ' बि हाबाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा खुं। बोदों बे हाबानि सायावनो सुंद'यै सावरायलांनो लानोसै नामा नोंथां?
अ सावरायजागोन नोंथां माने बेथ' जिहेथु माने जोंनिनो मोनसे। हारि एबा फोलेरनि थाखाय मोनसे खान्थि ना बिनि थाखायनो बेखौ सावरायनो लाबा। खोब मोजां जागोन आरो माने जोंनि जायगायावबो बेफोर थानायखौ नुनो मोना। एसे आलदाखौ नुनो मोनो आरो नोंसिनियावबो आलदाखौ नुनो मोन नालाय सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ हाबा एबा ओ जुलिखौ गोदो गोदायनि। फ्रायनो। बयबो सुबुङानो खुंबोगासिनो दं जेरै ओ बेबायदिनो बर'फोराबो हाबाखौहाय खुंबोगासिनो दं। ओ बेबायदिनो हाबा ओ होनोब्ला हाबाखौहाय गोदो गोद--। बिद ओम मोनद' रोखोमनि खुङोमोन होननानै बिजिरगिरिफोरा गावसोरनि सावरायनाय। बिजाब एबा बिजिरनाय थुनलाइफोराव लिरलांनायखौ नुनो मोननाय जायो बेबाय--। ओब बेबायदिनो। ओब बेफोरबायदि हाबाफोरनि गेजेरावहाय जेरैबायदि। उम सोङै हयै ओ ओ जोओ।
औ नोंथां।
जे ओ हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां।
अ ओ जेरैबायदि सोंनानै लायनाय। हाबा गोरजिया लाखिनाय हाबा खारस'नाय हाबा बोनानै लायनाय हाबा। आरो दोनखारनाय हाबा। बेबायदिनो ओं धंखा हाबनाय हाबा होननानै मोनथिनो मोननाय जायो बेफोरनि गेजेर--। गेजेराव नाथाय आथिखालाव बांसिनै एबा सोलिबाय थानाय हाबायानो जाबाय सो--। सोंनानै लायनाय हाबा बे हाबाखौनो आथिखालाव बांसिनै खालामनाय नुनो मोननाय जायो बेबायदि--। गोरजिया ओ गोरजिया लाखिनायखौ गोरजिया लाखिनायखौ गंफा गंनै न'खरफोराव। बेबायदिनो नुनो मोननाय जायो बेखौ बांद्राय नुनो मोननाय जाला बेबायदिनो। खारस'ननाय हाबायाबो आथिखालाव बांद्राय गैलाखोनो बुंजायो। बियो ओम जा--। ओ बेबायदिनो बोनानै लायनाय हाबाया हाबाखौथ' आथिखालाव नुनो मोननायखौनो। जाला दोनखारलायनाय हाबाखौ बेबायदिनो ओम खायसे खायसे गामि ओनसोलफोराव। हाय नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो ओम न'खरफोरनिफ्राय ओ। न'खरफोरनिफ्राय ओम। जुदि हा ओ हाबानि थाखाय ओ हाबा हाबा होनो नागिराब्ला बेबायदि दोनखारलांनाय। खो नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो दंखा हाबनाय हाबा बेखौहाय आङो जोंनि ओ गामियावहाय नुनो मोननाय जायाखै नाथाय थंखा हाबनाय दं होननानै खोनानो मोननाय जायो। बेबायदिनो नोंथाङाहाय हा-हाबानि बागै माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
अ हाबा होनोब्लाथ' नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो आंबो हाबानि फारसे एसे माखासे हाबाफोरखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो हाबा गोलाव खारसन्नाय बिदिनो गोरजिया लाखिनाय हाबाफोरखौ नुनो मोनदों। बिदिनो दं खौबो आं उन्दैयाव नुनो मोनदों नाथाय बारा बिनि नेम खान्थिफोरखौ गोसोआव गैबांला बेबायदिनो हाबाखौ खौ जोंङो माखासे आथिखालनि मुगायाव बांसिन इदिनो सोंनानै लायनाय हाबाखौनो होननांसिगोन आरो सासे हिनजावा हौवानि न'आव थाफैब्लाबो बै हिनजावनि न'खराव। थांनानै सोंनानै लायनाय हाबाखौ जोंङो आथिखालाव नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरावनो आथि खालाव हाबानि नेम खान्थिया गोदोनिफ्राय इसे सोलायलांनायखौ नुनो मोनदों इदिनोब औ नोंथां आलादा जालांनायखौ नुनो मोन्दों नेमखान्थिफ्राबो जुदा जुदा जादो। बिदिनो नोंथां नोंथाङा आथिखालावहाय बे मोनद' हाबा जे हाबा गोलाव होनदों नोंथाङा बिदिनो खारसननाय दोन खारनाय बोनाय आरो गोरजिया दंखा बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा नों बिथांनि नुनायाव आरो मा मा हाबाख नोंथाङा ओ दासिमहालागै नुबोनो मोनखो आरो हाबायावहाय ओ मोनजाबोखो आरो
औ औ ओ ओ हाबाखौ ओ बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि मोनद' हाबाफोरनि गेजेराव जानो मोननाय एबा नुनाय होनोब्लाथ' सोंनानै लायनाय हाबा बेखौनो बांसिन मोनजानो मोन्दों आरो खारस'नाय हाबाखौबो ओ गोदो गोदो ओ गोदो उन्दै समावहाय मोनजानो मोनदोंमोन गामि ओनसोलाव माने गोदो गोदाय खारस'नाय हाबायानो बांसिन जायोमोन नालाय बेबायदिनो ओ दोनखारलायनायनि हाबाखौबो मोनजानो मोनदों बेबायदिनो ओ थंखा हाबनाय हाबा उम ओह गोरजिया लाखिनाय हाबा बेफोरखौहाय आं मोनजानो मोनाखै आरो नोंथां।
अह नोंथां नों नोंथां आं मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन बिदिनो नोंथाङा बे बे मोनद' हाबाफोरनि गेजेराव मोनसे हाबा दङ ओ जाय हाबायाव जोङो आ मोनसे जेब्ला जोङो मोनसे गामियाव थाहैनांगौ जेब्ला आं होनसै आरो गोर्जिया हाबा बे गोर्जिया हाबायाव मोनसे नेम खान्थि दं बे नेमखान्थिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे मिथिगोन नामा बिनि सोमोन्दै बुंना होदो नोंथां
ओ गोरजिया थाय थाहैनाय होनोब्लाथ' उम जाय न'खर राव फिसा हौवा गैया ओ फिसा हिनजाव गोजा बिसोरनि न'ख ओ बिसोरनि न'खर ओ बिसोरनि न'खरा खोरजि ओ गोरजि फिसाजोनि थाखाय थाखाय गोरजिया ओ लाखि लाखिनो उम सासे हौवाखौ सासे एबा बिजामादै जागोनखौ गावनि न'खरावनो लां लांनानै लाहैनायखौनो खोरजिया लाखिनाय होननानै बुङो आरो नोंथां।
अ नाथाय दि बाहायदि नेमखान्थि दं मोनसे लोगो अ माबा नोंथां ओ बाहाय मिनथिगोन नामा नोंथाङा
माने नोंथाङा ओ गोरजि हाबाखौ नुफेराखै बेखौ खोमाजोंल'सो खोनाबो। थादों बेनिखायनो। आं ओ मोनथिया नोंथां औ।
गोजिया हाबायावदि मोनसे नेमखान्थि दङ बेहाय नों। थां बुंनाय बायदिनो जा बिदिजोंनो एसे एखेयानो नाथाय बिनिफ्राय जोङो गोरजिया हाबायाव। नुनो मोनोदि मोनसे एबा गामियाव जेब्ला नोङो गुबुन जायगानिफ्राय थाफैगोन। बै जायगानिफ्राय थाफैनाय मानसिफोरनि जोङो माखासे। नेमखान्थि दं बे नेमखान्थिफोरानो जाबाय जेब्ला नों बे गामियाव थााहैगोन अब्ला बै गामिनि मानसि। फोरनो नोङो । रां होननानै गेजेरजों बे गामियावहाय नोङो ओ थानो मोनगोन आरो। बिदिनो बै हिन्जाव जा हिनजावनि न'खर बे हिनजावनि न'खरा। ओ रायजो रायजोनो रां होनानै ओ बे आंनि। ओ न'खरावहाय सासे मानसि मानसि हिसाबै अराय सम। थागोन बिनि थाखाय रां होननानै दोननाय जायो गोर्जिया हाबायावहाय नङाब्ला। बे हाबाखौहाय जोंनि समाजा गनायनाय नङा आरो मानोना। बेबो समाजनि गेजेरजोंसो जायोना हाबाया नङाब्ला। औ बिदिनो जादों आरो बिदिनो। हाबानि जा आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों ओ। बैफोर हाबा जा हाबायावहाय बाहायनाय माखासे नेमखान्थि। बैफोर नेमखान्थिफोरखौ। आथिखालाव माबायदि जालांखो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा सोलायनायनि बागै।
औ। ओ हाबायाव सोलायनाय होनोब्लाथ' गोबां सोलायनायखौनो नुनो मोनो जेरैबायदि। ओ ओ जेरैबायदि। गोदो गोदाय सादा सिदायैनो हाबाखौ खुंलाङोमोन नाथाय आथि- खालाव गोबां दामि दामि पेन्देल बायदि लुनानै हाबानि थाखाय गोबां दामि दामि साजायनायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो हाबानि थाखाय साजायनायनिफ्राय लानानै साजायनायावथ' गोबां सोलायनायखौ नुखाबाय बेबायदिनो हिनजाव गोदान हौवा गोदानफोरनि देलायनाय गाननाय जोमनायफोरावबो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोननाय जादों जेरैबायदि आथिखालावहाय गाननाय जोमनायजों लोगोसे देलायनायावबो गोबां सोलायबोदों जेरैबायदि बिउटि पारलारनिफ्राय मेकआप आर्टिसफोरखौ मेकआप खालामग्राफोरखौ लाना फैनानै मेकआप हिन्जव गोदान हौवा गोदानखौ मेकआप खालामहोनाय बेबायदिनो हौ- वा हौवाफोरा गुबुन गुबुन सोनाबारिफोरनि गाननाय जोमनाय बाहायनाय जेरैबायदि कुर कुरथा बायदि बाहायना- यखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो नाथाय गोदो गोदाय गामसाखौनो गानोमोन ना- थाय हिनजावफोरनि बेलायावहाय बांद्राय सोलायनायखौ नुनो मोननाय जाया नाथाय उम बांद्राय सोलायनाय नुनो मोननाय जाया जेरैबायदि गोदो गोदायनिफ्राय दख'नाखौनो हाबायाव गानबोदों बेबायदिनो आथिखालावबो गानबोदों नाथाय बेफोरनि रं बायदि फोराल' गुबुन गुबुन जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जानाय लोंनायावबो सोलायनायखौ नुनो सोलायनायखौ नुनो मोननाय जायो जानो औ गोदो गोदाय जानाय लोंनायावहाय गोबां जौ जौफोरबो बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां खमायलांनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो दामनाय देनाय रं- जानायफोरनि बेलायावबो सोलायलांनायखौ नुनो मोननाय जायो गोदो गोदायहाय ओ बांसिन खाम सिफुं बेफोरखौ लानानैनो बर'फोरनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ लानानैनो हाबायावहाय रंजा बाजा खालामोमोन नाथाय आ थिखालाव गोबां गोनोखो मुगानि ओ बायदि रोखोमनि बक्स आरो ओम ओ मबाइलफोरजों ओ बायदि बायदि दामजु दामनानै ओम बर'फोरनि अ ओ बर'फोरा बेफोर ओ बेफोरबायदिनो हाबायाव रंजा बाजा खालामनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। ओम ओ बेफोरजों लोगोसेनो ओम ओ बिफोरनि थाखायनो बर'फोरनि हाबायाव गोबां सोलायदों होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां।
बिदिनो बर'फोरनि हाबायाव जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोम - नाय देलायनाय रंजानाय बेफोर गासिबो सोलायनायखौ आथि खालाव नुनो मोनदों। ओ बेफोरनि अनगायैबो जोंनियावहाय जा आ बैफोर ख' बानायन नाय एबा मानाय गोदोनियावथ' जोङो थालिर बिलाइजों बानायोमोन। आरो जेब्ला जानाय लोंनाय जाहोयोमोन अब्ला बेयावहायबो जोङो थालिर लायखं लाय खुनानै जाहोनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायावहाय जा प्लासटिक नि एबा लेखा बिलाइनि माखासे आ बानायनाय थोरसि बानायनाय नुयो बेफोरावसो होनानै जाहोनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो सोलायलांनाय नुनो मोनदों। बा बे फोरनि अनगायैबो माखासे जोङो हाबायावहाय जालांनाय बैफोर नेमखान्थि बैफोर नेमखान्थिफोराबो आथिखालनि मुगायाव एसे एसे सोलायलांनायखौ जों नु
औ औ औ नोंथां।
बिदिनि बागैनो एसे नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
औ। ओ बेबायदिनो आ हाबायाव सोलायनाय नेमखान्थि होनोब्लाथ' उम ओम जेरैबायदि ओ ओ गवालपारानि सिङाव थानाय ओ एबा गवालपारा एबा उम दुद ओ दैखं खोलानि बर'फोरनि हा-हाबाखौ एसे आलादा नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। जेरैबायदि बिसोरनि बिसोरनि हाबायावहाय उम ओ पदालि गैयाब्लानो बिसोरनि हाबाया जानानै ओ जाया ओ एबा हाबा गोलावा जाया होननानै मोनथिनो मोननाय जायो। ओ बेबायदिनो उम ओ हाबा गिदिराव फोन रां बाहायनाय हिनजाव गोदान बरायनाय हाबा हाबायाव सालानि बा खाथि बाहायनाय उम उम बेबायदिनो आरो ओ बरखैना फज'नाय बिसोरनि जायगायावहाय उम हौवा गोदानखौहाय बर होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो हो औ हौवा गोदान आरो खैना गोदान फज'नाय हाबा होनाय आ-आरो हाबानि समावनो रादाय बिलाय बा ओ खालामनाय आरो पासा गेलेनाय बायदि बायदिफोरखौ ओ बे जाय जायगायाव एसे बेफोरनि नेम खान्थिफोरखौ आलादा नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो हाबानि हाब बानि उनावबो आलादा नेमखानथिखौ नुनो मोननाय जायो। जेरैबायदि ओ हाबायाव हाथा दांनायाथ' एसे सेमा-ओ-सेमानो एबा एखेयानो जाहैबाय।
हेल' नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथां। नोंथाजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिबो ओ आंनो एसे दसे